ओ नोंथां खोनाना मोनथ'याखैर' मोजाङै
अ हेल' औ खोनाबायना नोंथां औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं नोंथां
नै नोंथां आं जिरायनानै उन्दुगलनासो दङमोन नोंथां
अ नोंथां
औ न थ न थांसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बाहरनाय जाबाय
नोंथांनाव‌ आं कल खालामनायनि दा गाहाय जाहोना जादों आं नोंथांजों मोनसे गोनां खोथानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथांनो सावरायनो हागोन ना हागोन ना अ बिदिब्ला आङो नोंथांजोंहाय जोंनि हारिनि माखासे बिदिनो मा होनो दोरोङारि बिदिनो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय जोंनि हारिमुनि सोमोन्दै आं सावरायनो सानदोंमोन आरो जोंनि हारिमुवा मा आरो बेजों जोंहा मा मा नाम नांफ नांफादेरनानै दं बा न नांजाबदेरनानै दं आङो बेखौ नोंथांनि सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथा जेब्ला नोंथाङा आंनो जोंनि हारिमुनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना
जोंनि हारिमुनि सोमोन्दै होनना बुङोब्ला जोङो जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि दामनाय आगजुफोरखौनो जोङो जोंनि हारिमुआव बाहायनायखौनो जोङो जोंनि हारिमुनि सोमोन्दै होननानै बुङो आरो नोंथां औ जेरै जोङो हिनजाव माहारिफोरा मा होनो दख'ना गानो नोंथां आरो ओ गोदोनायाव फासरा लायो नोंथां आरो हौवा माहारिफोरा मा गानो गामसा गानो आरो गोदोनायाव आर'नाइ फालि लायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो बेफोर गाननाय जोमनायफोर ओ बाबेयाव मोनो होननानै जोङो बेखौ रायखांग्रोनांगोन बेखौ जों बोरै मोनो होननानै रायखांग्रोनांगोन बेखौ जोङो मोननो थाखाय गिबियावनो मा खालामो नोंथां बर' आइजोफोरा बेफोरखौ मा होनो न'आवनो खुन्दुंजों लुनानै दानाय जायो नोंथां जेरै हिनजाव माहारिफोरा गाननाय गावसोरनि दख'नाखौ गावसोरनो गाव दानानै गावसोरनो गानो नोंथां आरो मा गावसोरनो मा होनो गाबहोनानैबो गानो नोंथां जेरै मा होनो आरो मा बेफोर सिफोरखौ दानानै दख'नाफोरखौ दानानै गावसोरनो मिथिंगानि समायना महरखौ नुनानै मिथिंगानिफ्रायनो गोबां आगरफोर एरो जेरै मा होनो फारौ मेगन हाजो आगर बिदिनो दाउखा मोख्रेब मयबा मायबि दंसै नोंथां आंबो मिथिजोबा बेफोरबायदि गोबां बिबार दोङो समायना समायना बेफोर खौ बिथांमोना एरनानै मा होनो दखनायाव एरनानै गावसोरनो गानो आरो नोंथां आरो मा दंबावो आर'नाइ आर'नाइ जोमग्रा होनना बुङो आरो हिन्जावफोरनि आरो हौवाफोरनि आर'नाइ लाग्रा बेफोरखौसोर दायो होनना बुङोब्ला जोङो बेखौबो बुंख'नांगोनदि नोंथां बेफोरखौबो ओ बर' आइजो माहारिफोरानो दायो नोंथां बेफोरखौ दानो थाखाय गिबियावनो बिथांमोनहा बाजाराव खुन्दुंलााय बायनानै लाना फैनानै बेखौ गाबगागोन माबायदि गाबगागोन होनबा आर'नाइखौ गोजाद गाबगागोन बिथांमोना आरो मा आगरखौबो अबेबा सोरबा गुफुर सोरबा गोथां बिदिनो दायो गाब गानानै दा गानो आरो नोंथां बेफोर ओ मा होनो आरव'नाइफोरखौ ओ मा होनो ओ गावसोरनो दानानै ओ मा होनो हौवाफोरनोबो होयो आरो नोंथां ओ बेफोर जाबाय बर'नि मोनफा मोनफा गाननाय ओ दोरोङारि गाननाय होननानै जों बुंनो थांगोन जेब्ला बेफोरखौ मा होनो जे गानगोन अब्ला न'आव थानायावबो गानगोन आरो मा होनो फुजा मादाय एबा फोरबोफोरावबो गानो आरो नोंथां जेरै जोङो हिनजावफोरा जेबा बैसागो फोरबोआव ओ गानो होननानै बुंब्ला बिथांमोनहा दख'ना गोजा गानो आरो जोमग्रा गोजा गानो जेरै आर'नाइखौ लायो आरो नोंथां आरो बिसोरो जानजियाव गांसे आर'नाइ गोजाखागोन ओमफ्राय गोदोनायाव आर'नाइ गांसे फास्रा लानानै मोसायो नोंथां जोबोद समायाना नुयो आरो बिथांमोनहा गानबावो ओ गांसे बिखु गावसोर बानायनानै बे जाहैबाय गस्ला एबा ब्लाउस होनना बुङो आरो बिथांमोननि गाननाय गस्लाखौ ब्लाउस होननानै बुंओ बेफोरखौ गोजा ब्लाउसखौ गानो आरो नोंथां आरो बिथांमोन ओरैबायदि समायफैयो बिसोर हिनजाव माहारि जनि बर' आइजोफोरखौ दख'ना गोजा आरो फास्रा गोजा आरो गस्ला गोजाजों गावनि समायना महर मोखांआव गोसोम फोथा लानायजों जोबोद समाय पेलेनाय नुयो आरो बै समाव बिथांमोना बिदि गानोब्ला जोबोद समायना नुयो जोंनि बुहुमनि सबसे आइजो माहारिनि आइजो माहारिनि गाननाय जोमनायनि गेजेराव जोंनि बर' माहारियानो सबसे समायनासिन होननानै बुंनो हागोन मानो होनोब्ला जोंनि बर' माहारि आइजोफोरा जोङो मा होनो
मोनसे
ओरैबायदि मोनसे मा दोङो होनना बुङो जोङो खान्थि दोङो जाहाथे मा जोंनि बर' आइजोफोरनि गाननाय जोमनाय गानोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरनि मोदोमखौ एसेबो नुनो मोना नोंथां औ बेफोर जाबाय नुनो मोनि जाहोन जाबाय जोंनि गेदेर गोलाव बिहाव बिखु जो ओ मा होनो बेवाय आरो बियो गावनि गेदेरखौ हनमान होनाय बायदि जायो नोंथां मानो होनोब्ला ओ मोनसे खनमान खामनानैनो बे दख'नाखौ गानो आरो नोंथां बे ओरैबायदि जोंनि बर' ओ बर' हारिनि गाहाय बिफाव लायो नोंथां ओ थिग बेबायदिनो ओ बर' आयजो फोरा गानो आरो हौवा माहारिफोराबो बिदिनो फोरबोफोराव गानो ओ मा होनो? गामुसा गानो बेफोर गामुसाखौबो हिनजाव माहारिफोरानो दायो नोंथां बेफोर गामुसायाव हाजो आगर दानानै मा होनो ओ ओमफाय फारौ मेगननि आगर दानानै बेबायदिनो गोबां आगर दानानै गामसाखौ बानायनाय जायो नोंथां आरो आरो बार दानानै होबावो मा होनो हौवा माहारिफोरनो गांसे ओ मा होनो आर'नाइ बे आर'नाइखौबो हिनजाव माहारिफोरा गावसोरनि जाबायदि आगर एरदोंमोन बे गाबनो दा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आगरखौ दा एरनानै हौवा माहारिफोरनो होयो आरो नोंथां बेफोरो हौवा माहारिफोराबो जेब्ला गावनि दोरोंआरिफोरबो होफायो जेरै बैसागो मागो बै समाव ओ मा होनो बेफोरखौ गानो आरो नोंथां। दा आंनि जोंनि बर'हारिनि गान्नाय जोमनायनि सोमोन्दै बुंसै नोंथां दा नोंथाङाबो बेफोरनि सोमोन्दै अरोबाव। दे अब्ला नोंथां फोरमायना होलाय।
औ। जोंनाथ' हारिमु होननानै बुङोब्ला बिदिनो जोंनि गाहाय दिन्थिसिनानो जाहैबाय जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय
जानाय लोंनाय दामनाय देनाय
फोरबो फालिनाय, रंजानाय-बाजानाय गासैखौबो लानानै मा जोंनि हारिमुखौ दिन्थियो नङा होमबा नोंथां दा जोंनि हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंहा जोंनि गाहाय थादेरसाफ्रा बेफोरनो
सानाय जानाय‌ लोंनाय बिदिनो ओ
दामनाय
औ नोंथां औ।
सोमोन्दै आङो नोंथां सावरायनो सानदों दा गिबियावनो जोंहा दङ ओ दामनाय-देनायखौ आं नोंथांजों सावरायजेननोसै दामनाय-देनायनि गेजेराव बा दामग्रा आगजु फोरनि गेजेराव जोंहा गाहायै दङ खाम ओ सिफुं जथा जथा, सेरजा, बेफोरनो आरो बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा थरखा ओ बेफोर नङाहोमबा नोंथां दा बेफोरखौ आङो माबोरै? बानायनायो बा मा जों बानायो आरो माहाय बाहायो बेफोरखौ आङो नोंथांजों सावरायनोसै दा जोंहा बर'नि ओ दामजु होननानै बुङोब्ला गाहाय आरो गिबियानो जादों जोंहा नङा होमबा नोंथां बे खाम-खामखौ जोङो ओ माखासे मोनसे दंफांजों बानायगोन आरो दंफांजों लोगोसे जोंहा बेवहाय ओ बिदिनो जिब-जुनारनि बिगुरजों बानायो आरोना नोंथां गिबियाव जोङो दंफां बा मोनसे बिफांखौहाय जोङो लानानै बेवहाय दन्दर खुरायगोन आरोखि नोंथां मानो बेखौहाय ओ मा होनो गेजेरजोंहाय गब्लं खालामगोन आरो नोंथां ओरैबो-ओरैबो गब्लं खालामनानैहाय मा होनो बेखौ हासुं बायदि खालामगोन आरो नोंथां बे हासुं खालाम थांनानै जोङो ओ मा होनो बेखौ मोजाङै स्लिम-स्लिम खालामनानै ओ मोनसे खामनि महर होग होगोन आरोखि ओरैबो गब्लं ओरैबो गब्लं आरो बेनि उनावहाय जोङो जुनारनि बिगुर बिदिनो मैसो बा बोरमा बेफोरनि बिगुरखौहाय जोङो बाहायो आरो। ओ बेखौहाय जोङो ओरैबो गब्लं ओरैबो गब्लं हाय जोङो ओ मा होनो ओरै थाबनानै होगोन आरो नोंथां आरो थाबखांनायनि उनाव जोङो बे बिगुरखौहायनो दुरुं बायदि बानायनानै जोङो बेखौहाय मा होनो ओ गोरायै बोसोगोन आरो नोंथां। बोसो खांनानै जोङो बे मा होनो बै बिगुरनि गेजेर गेजेरावहाय जोंहा मोनसे फोथा बायदि दाग होनानै दोनो आरोखि ना ओ जायनि थाखाय मानि बे खामा गोमो आरो दा बेखौ जोङो मानिओरैबायदि बोगोन आरो मानि बियो जायनाखि गोमो आरो एसे बुआनो जोंहा ओरैबायदि मा होनो रिखांनाय होगोन आरोखि दा बेबायदिनो जों खामखौ बानायनाय जायो आरो नोंथाङा आरो बे खामखौ जोङो गाहायैहाय बिदिनो ओ मा होनो खेराइायाव बाहायनाय जायोमोन आरो नोंथां। खेराइनि अनगायै जोङो बे खामखौहाय बैसागु बा मानिबा ओ फोरबो फालिनाय बा रंजानाय मेथाइ खननाय बेफोरावहाय जोङो बे खामखौ बाहायो आरोखि दा बिनि उनावहाय दङ जोंहा सिफुं दा सिफुंखौहायथ' जोंहा मिथिखायो सिफुंखौ जों
म
औ मोनसे फर' गोलाव साइजा औवाखौ नायनानै जोङो बे सिफुंखौ बानायनाय जायो आरोखि। दा गिबियै, गाहायैहाय जोंहा
मोनबा मोनबा हायोखायो आरो फ्र
ओरैनो दामला बायग्रा सिफुंवावहाय जोङो मोन बानि बाराबो गुदुं खालामनायखौ जों नुबाय आरोखि। खिन्थु जोंहा गाहाय नेम होननानै बुङोब्ला जोंहा सिफुुंवावहाय मोनबा गुदुं थायो आरोना नोंथां। ओ जायखौ होनो सिफुङा गरंबा नङा होमबा नोंथां। औ दा बे सिफुंखौहाय जोङो बानायनो थाखाय मोनसे औवा लाबाय।
म
फारसेथिं गब्लं गोनां हास'नानै फारसेथिं गान्थिखौ लाफानाय जायो आरोना नोंथां। ओ मानो होनोब्ला जोंहा बारा जायनाखि फारसेथिंल' गलांनाय बायदि जोङो बेखौ लानाय जायो आरोखि। बेनि उनावहाय जोङो ओ मोनसे लहा सावनानै जोङो बेहाय माने गुदुं फलंनाय जायो आरोखि ना। ओ गान्थि गुदिथारावहाय जोङो मोनसे बार सुनो थाखाय गुदुं फलंगोन आरो बिनि उनावहाय मा होनो ओ बिदिनो ओ
फुंनि देंखोखौ रिखांहोनो थाखाय बेवहाय बेवहाय ओ इसे
मा होनो ओ मा नांगौ बेखौ बिदिनो ओ ओ बा सेन्टिमिटार बा जि सेन्टिमिटारसोनि गेजेरनिहाय जोङो बिनि उनावहाय जोङो मोनबा गुदुं फलंलांनाय जागोन आरोखि ना जायनाखि जोङो बेवहाय जों आसिखौ बाहायनानै जोङो सिफुंनि ओ मिलौदो देंखोखौहाय जोङो ओ रिखां होनो हायो। बेबायदि बानायनानै जोङो गब्लंखौ थुफ्लंनाय जायो आरोना नोंथां। दा बे सिफुंखौहायबो जोङो गिबियावहाय जोङो खेराइ ओ फोरबोआव फालियो। ओ माबा बाहायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो बैसागु रंजानाय आरो मेथाइ खननाय बा मानिबा ओ रंजा बाजा फोरबोफोरावहाय जोङो बे सिफुंखौ बाहायनायखौ जों नुनो थाङो आरोना नोंथां। औ। दा बिनि उनावहाय दंबावो जोंहा थर'खा।
औवा बिदिनो एसे औवा ग'था लानानैहाय जोङो बेखौ गेजेरजों थुब्ला सिनखावगोन आरो जोङो बे औवाखौ सिनखावजोबनाङा आरोना नोंथां। ससेल' सिनखावनानै जों गानथि बै गुदिनि गानथियाहाय जोङो बेखौ सिनखावथाय नाङा आरो। आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ आखाइ हमनो थाखाय ओरैबो ओरैबो दाननानै आखाइ हमथावथाव बानायनांगौ आरो। ना आरो बेखौहाय जोङो मा होनो ओ मोजाङै सैनानै सोरबा सोरबा गाबबो होनानै लायो। गाब होयोब्ला जोङो साबसिन नुयो। दा बेबायदि खालामनानै ओ जोङो थरखाखौ बानायनाय जायो आरोना बे ओ बे थरखाखौहाय मानि आखाइ फारनैजों हमनानै जोङो बुनाय जायो आरोखि। खि। बुजाबनाय जायो अब्लानो जोंहा सावनानै रोंखांबोयो आरोखि नोंथां। ओ दा बेबायदिनो बिनि उनावहाय जोंहा दंबावो। ओ ओ ज'था ज'थाखौथ' जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोङो बेखौ बानायनायखौ नुवा बांसिनानो। जोङो बेखौ बाजारनिफ्रायसो जोङो बायनाय नुयो आरोना आरो जोङो बेखौहाय गोदोनि दिनाव ओ मा होनो फिथल। फिथल फिथलनि जोङो बानायनाय नुयोमोन आरोना नोंथां। औ जायनाखि बेयो ओ एसे बुबानो जोंहा गोबां रिंखांनायनि थाखाय जोङो बेखौ फिटलजों बानायनाय जायोमोन आरोना नोंथां‌। औ अ।
दा नोंथाङा
ओ बेनि उनावहाय जोंहा ओ सेरजा दङ नङा होनबा नोंथां। ओ बे सेरजाखौ बानायनो थाखाय जोंहा माखासे ओ स्किल्ससिब